औ खोनाखादों ना?
औ खोनादों एसे गोबारै रायज्लायबा मोजां जागोन।
औ आदसा नोंथां जोङो आथिखालाव नुदों ओ आबादारिफोरा गोबां माने गावसोरनि मोजां मोननाय आरो बाजाराव बेसेन मोननो हानाय आबादखौ मावगासिनो बिनि गेजेरावनो जों नुनो मोनदों खोला भारतआव बे आबादखौ गाहायै मैखोम मावनाय जायो जेरै केरेला तामिलनाडु कर्नाटक उडिसा बेफोरबायदि ओनसोलाव जों गोबां नालेंखरनि आबाद खेथि मावनाय जायो नङा होमबा? दा जोङो गाहाय बेनिफ्राय मा मा प्रडाक्ट दिहुनो आरो मा माबायदि गायनाय जायो नोंथाङाबो बेनि ओ गियानखौ गुवारै फोरमायनानै हो हागोन नामा? मानो होनब्ला नोंथाङाथ' बेफोर जायगाफ्राव गोबां बेरायबाय होननाय होननानै आं मिथिनो मोनदों आरो गोबां ओ बेफोरनिफ्राय प्रडाक्ट दिहुननायनि सोमोन्दैबो आं माब्लाबा माब्लाबा नुनो मोन्दों। दा नोंथाङा फोरमायनो हागोन बेथ' जोंनि आसामावबो ओ बेफोर आबादा जायो जों माबायदि गायनांगौ बे माबायदियै जों बेखौ गायोब्ला फिथाइ मोनोब्ला माबायदि खामानियाव बाहायनांगौ बिनि बिगुरखौ बबे बबेयाव बाहायजायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन।
औ होनो दाथ' जोङो फिथाइ नङा बिफां दा बेखौ ओमफ्राय खोला भारताव नोंथाङा मख'नाय बायदिखौ बांसिन
उ
ओमफ्रायहाय दा जोंहा बे फिफांखौहाय माने जोंनि आसामनि जेरै गुबुनफोरा मावनाय बायदि मानो होनोबा जोंनि ओनसोलनि बारहावायावबो नारें फल सङा जायो ना होमबा नोंथां। नारेंखल फिफां गायनो जा थाखाय जोंहा गोबां गुवार जागा नांगौ। गोबां गुवार जायगा नांगौ माने जि फुट निबो बांसिन जिबा फुट सो गोजान गायनो गोनां द आरो गोलाव माने मोनसे बिफांजों मोनसे बिफां नांजाब लायोबा बेनि बिलाइजों बेनि बिलाइ नांजाबलायनानै बेहाय बारनाय बिबार बे बिबारा बुस्रि जायो। ब्ला बिनि फिथाइआ खम जायो मानो होनबा बार बारबाय थायोबा बिनि बिलाइआ लोहो लोहो मावबाय थायो। ओरैनो बारलाय ओरै बारलाय बारनो नै बिलाइयाव बिलाइआ बिबाराव नाङोब्ला बे गासिबो माने बिनि बिबारखौ नस्थ' खालामगोन बेनि जानो हानाय मानि माने जोंहा गेब मेेनटेनेन्स खालामनानै बे फिफांखौ गायनांगौ। जेब्ला जों बेबायदि रोखोमैहाय फिफांखौ गायो अब्ला जोंहा फिथायखौ मोजाङै मोनो आरो बेजों लोगोसे बे बागाननि सिङावहाय माने गोबां आलादा आबादबो मावदेरनो हायो मानो होनबा जायगाया गुवार नालाय बे सिङावहाय जोङो औ खोनादों। बेबायदि हेलौ।